हेल-हेलोव
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां आंनि ओ गारांखौ मोजांङै
औ खोनादों दे नोंथां मोजांङैनो खोनादों औ आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दे नोंथांङालाय?
अह आंबो ओरैनो माने बार जागोन आरो बाहेराव
औ औ औ
संबाय?
माहोनदो नोंथां? खोनायाखै र' हेलौ
आ माने
हेलोव औ
खोनायाखै नामा नोंथां?
औ दे खोनादों दे बुं?
नोंथाङा लांबाय मा होनदों बेलास
अ साख औ आं लोंथ'वाखै।
औ अ औ औ होनबा आं नोंथांजों माने मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन आरो खोनादोंना नोंथां?
खो ओ माने जेनेबा जोंनाथ' दा आबादनि माने आबाद मावनायनि जेनेबा माइ गायनायनि बागैसो रायलायनो सानदों माने आङो एसे खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे बुं
माने आं नोंथांजों इदि माने आबाद मावनायनि जेनेबा दा जोंनाथ' माइ गायनायनि ओ सम जाबाय नालाय माने बेफोरनि बागैसो एसे रायलायनो सानदोंमोन माने
औ रायलाय ओ माने सावरायजागोन दे ओ नोंथाङा आंनिफ्राय माबाफोर मोनथिनो लुगैद दिबा सोंजागोन दे
औ माने नोंथाङा आंनो एसे माने ओ गोलावैनो फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा जों माइ गायनायफोराव जेनेबा माबोरै गायो खोथिया फोरखौ माबायदि फैयो इफोरनि बागै नोंथ थाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दे होमबा आङो आं जा खिनि मिथिगौ बा जोंनि ओनसोलाव माबायदि माबायदि आबाद मावनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै होमबा ना
औ औ
जेनेबा आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद खौनो दा सोलिफुबाय थानाय बे दैज्लां बोथ थ' जों माइखौनो आबाद मावग्रोनाय जायो नोङा होमबा? माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइखौ गायनो होनबाथ' जाया बेखौ जोङो फार्स्ट आवनो खोथिया खोथियाखौ फोग्रोनांगोन बे खोथ थियाखौ फोनो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा नांग्रोगोन माइज्लि माइज्लि नङाबाथ' जानाय नङा बेखायनो माइज्लिखौ जोङो लाग्रोनांगोन खोथिया फोनो थाखाय बे माइज्लि जोङो मा लाबाल' जाया बेखौ जों मा खामनांगोन ओ माने ओ
ओ नोंथांनिया माने माथोआ एसे
नांथाबाय थादों नामा हेलौ